हेल'औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय
औ
खोनादों ना?
औ खोनादोंं। हेल'
औ खोनादों।
औ नों नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना मामोन? ओ बुंनानै होलाय।
नोंथाङा मा होनो बरफोरनि दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै दसे सावरायनो हागोन नामा?
सावरायनो हागोन नोंथां। हेल'
औ
औ नोंथाङा बर'फोरनि दोरोङारि ओ फोरबो एबा हारिमुनि बागै सावारायनो नागिरदों नङा होमबा?
उम
औ अब्ला आंङो जागायनोसै ओ बर'नि हारिमु होनब्लाथ जोंङो मोनसेल' जिनिसखौ जोंङो बुंनो हानाय नङा नङा होमबा गोबां रोखोम नि दङ बर' फोरनि हा हारिमु होनना बुङोब्ला जेरैहाय जोंनि गाननाय जोमनायानो जा बा जानाय लोंनाय दानाय लुनाय बिदिनो बायदि रोखोमनि फुजा फोरबो एबा रंजानाय फोरबो फालिनाय बेफोर गासिबो आरोना बेनि मा जोंङो गुबै मोनसे हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंङो बरनि गाननाय जोमनायखौ लानो हायो गाननाय जोमनायाव जोंहा ओ बर' आइजोफोरा दख'ना गानो नङा होम्बा बेनिफ्राय औ फास्रा लायो बिदिनो बर' हौवाफोरा गामसा गानो नङा होम्बा बेबायदि आरो दा बेफोरनि अनगायै बो बर'नि गाननाय जोमनाय हारिमु बुङोब्ला नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो हागोन नामा एसे
उम जेनेबा नोंसोरनिथिं हाबाफोराव हिनजाव गोदान हौवा गोदाना मा मा गानो
औ जोंनियाव हाबायावथ हौवा गोदाना गामसाखौनो गानो आरो हिन्जाव गोदाना। ओ दख'ना थावसि गाननाय नुयो आरो
उम।
औ।
जोंनिथिंबो बिदिनो।
औ औ
मा होनो जेनेबा गुबैयै हिन्जा फोरा दख'ना गानो आरोना ओमफाय जोमग्रा लायो ओमफाय हौवाफोरा गामसा गानो।
औ बेनि अनगायैबो औ
मा होनो आर'नाइ गस्लाफोर आर'नाइफोर लायो आरोना
औ औ-औ दानिया माने ओ आर'नाइनि गस्लाबो जोङो दिहुननाय नुगासिनो नङा होम्बा
उम उम
औ बिदिनो बे जोंनि गाननाय जोमनाय हारिमु जाहैबाय नङा होम्बा नोंथां। दाबिनि अनगायैबोस जोङो गुबुन हारिमुखौ नायोब्ला जोङो ओ नुनो मोनो फोरबो ओ रंजाथाइ फोरबो फालिनाय नंङा होम्बा। रंजानाय फोरबो होनोब्लाथ थ' जोङो बैसागुखौनो देरसिन होनजायो नङा होमब्ला।
औ बर'फोरनियाव
औ बर'फोरनिया बैसागुआनो देरसिन बैसागुनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि जायगायाव माबायदि ओ फालिनाय जायो बैसागु
उम जोंनिथिंथ' बैसाग सागोआ माने फार्सआव मोसौ बैसागु जायोना। औ मोसौ बैसागोआ मा होनो सैथ्र' दाननि जोबनायाव जायो आरोना फ्राय मोस सौ बैसागोआव जोंनिया मा होनो मोसौफोरखौ माने फुजियो आरो ना मोसौ बैसागो मोसौफोरनि थाख खाय जायो आरोना। ओमफाय मा होनो मोसौ बैसागोआव मा खालामो
औ।
मा होनो माहांगार लानानै ओमफाय थाव गुबै लागायनानै मा होनोम मोसौफोरनि मोदोमाव फोथा फोननानै होयो आरोना ओमफ्राय इदिनो मा होनो दावा फिथाइ ओमफाय मा होनो बिबारफोरजों माला सुनानैबो गानहोयो ओमफाय इनि उनाव
औ
लाउ ओमफाय मा होनो फान्थाव हालदैफोर हानानै बेखौ हानानै लायो आरोना ओमफाय बेफोरखौ माला सुनानै ओमफाय राइदों फोर बिगि मा होनो बै दिगि लिवा माबाफोर फोरखौ माखासेखौ न'आव थु थुयो आरो ना राइदों बुस नोंसोनिथिं दंना गैया मिथिया। माबायदि खालामो ओमफ्राय? इदिफोरखौ होनानै न'नि ख'ना ख'ना अ राइदों होनो जों बेखौ मा होनो बेजों बैबादि दिगिलेवा थायोना? दिगिलेवा लाव थिबै मोसौ बुनो लायोना बैसागोआव बेजों ओमफाय ओम। बेखौ मा होननो बाथौफ्रावबो मोननै खानो हाबाय बाथौ थौनि माबायाव जिं जिं साइटफोराव। ओमफाय न'फोरनि न'मा न'फोरनि ख'ना ख'नायावबो खानानै होयो। ओमफाय बेबायदिनो माखासे बै उम हानायफोरा आद्रा थायोना बेफोरखौ ओमफाय मा होनो मोसौखौथ' दैमायावसो थुखै हैयो नालाय जोंनिथिंनिया फोरखौ मा होनो बै लाव हालदै फोरखौ सारै सारै दैमासिम लाङो आरो ओमफ्राय बुनायाबो जेनेबा गनफोरजों बुवा, बै फोरो बिल माबा थायोना बिफांनि दालाय जायफोरखौ बैयाव थुनायाव बाहायो
औ दिग्लिलाव थि जों बुंनाय
मा होनो नोंसोरनिथिं उम जोबोनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो जोब्बाय मोसौ बैसागोआ मोसौ थुखौ मोसौ बैसा बैसागोआ बेबायदिनो जोबलाङो आरोना मोसौखौ थुखैनो लांबाय ओमफ्राय आरामसे ऐदिनखालि माने उम बे मा होनो गोदान दिरुंजों खायो आरोना गोजान दिरुंफोरखौ गारनानै औ
औ औ नंगौ
बिनि अखानायै मा होनो जेनेबा एक थारिक जायोना एक थारिकाव ओमफ्राय
एथ थारिग जाहैबाय
उम मानसि बैसागु जायो आरोना बेनिफ्राय मानसि बैसागोआ जागायबाय मोसौ बैसागो जनि उनाव
बेहाय नोंथांमोन
औ
निथिं माथि बैसागुखौ फालिनाय जायो एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
मानसि बैसागुआवथ' जेनेबा फुङाव बयबो जेनेबा सिखारनाय लोगो लोगो गावबा गावनि मा होनो न'फोरखौ साफा साफा खालामनानै गावसोर जेनेबा दुगैस्रां लोबस्रां स्रां बाथौफोर जों जेनेबा बाथौफोरखौ बोस्राङो आरोना ओमफ्राय जाय फोर जेनेबा गामिफ्राव मन्दिर थायोबा जैग'फोर होयो आरो ओम ओमफ्राय बेबायदिनो जेनेबा गावबा गावनि न'आव मा होनो गिदिरफोरा मा होनो अ उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ खुलुमो आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव आरो बिदिनो गामियाव बे जेनेबा न'खर न'खर थांनानै उन्दै फोरा गिदिरफोरखौ खुुलुमहैयो ओमफ्राय इदिनो गिदिर फोरा उन्दैफोरखौ बोर होयै जायो आरोना ओमफाय इदिनो जोब्बाय सानसेया बेबायदिनो मान बावनाय ओमफाय मान लानाय होनो बेखौ ओमफाय बेबायदिनो गामियाव ओंखारबाय आरोना बिदिनो गामि गंसेखौ गावजों गाव खुलुमलायो माने ओमफाय
ओं बे बे से खालारनिफ्रायनो ओंखारो नामा नों थां मोसानो
उम माने खुलुमनाय मा नाय जायो आरो ना जोंना जेनेबा रंजानाय जायाबाबो औ
औ सि खालारनिफ्रायनो आरो
मा होनदोंमोन औ माने खुलुमलायनाय बिदिनो मान बावनाय हाबाफारि जायो आरोना ओम जेनेबा बे खुलुमनाय हाबाफारि जोबखांबाथाय अखानायैनिफ्राय जायो आरोना इदिनो न'खर न'खर मागिनाय मानाय ओमफ्राय बिदिनो मागिनायफोराव फुजिनाय दाबिलाइनाय जाया आरो ना ओमफाय मा होनो जेनेबास बिगुमाफोरा अननानै माहरो बेखौनो लायो आरो सोरहाबा फैसा हरो सोरहाबा माइरं हरो
औ
मागिनायस समावबो जेनेबा सोरनाव मा दं सोरहाबा जेनेबा जौ लोंग्राफोर थाबा जौ माबा बुंनो
आंनि जायगायाव बेबायदि मोसानायनि हानजाफ्रा औ नोंथां जायगायाव मोसानाय हानजाफोरा गुबुन गुबुन जायोना गासिबो जयैनो मोसायो
जेनेबा इदिनो एखमबा टाइम मिलायबा ज' ओंखारबाय सेंग्रा सिख्ला ओमफ्राय टाइम मिलायाबाथाय जेनेबा बुरै बुरै थ' जों आलादा ओंखारो बोराय बुरै आलादा ओंखारो ओमफ्राय सेंग्रा सिख्ला आलदा ओखारो एखमबा थाइम मिलायबा सेंग्रा सिख्लाय जयै ओंखार आरोना ओमफ्राय होनबाथाय सिख्लाफोरा आलदायैनो जायो आरोना
औ
नोंसिनिथिं
औ आरोबाव मोनसे बाथ्रा सोंनि आं नोंथांनाव अ अ ओ जों थिंबो नोंथाङा जे बुंदों बिदि एखेयानो बुंजायो गिबियावनोथ' ओ सैथो दाननि जोबथा खालाराव मोसौ बैसागु खुंनाय जायो नालाय बे मोसौ बैसागु खुंनायनि आदबाबो नोंथां बुंनाय बायदि एखेयानो लाव फान्थाव ओ जोङो हानानै लायो हालदै हानानै लायो बेबायदिनो ओ दिग्लि लावथि बा ओ होननानै बुंदोंमोन बेखौ
बै सुगोनाङा बेखौ रायदों होनो ओम थारायनो माबायो ओम
औ औ बेखौ बुथुमनानै लायो बेनिफ्राय बैसाग दाननि जोबथा खालाराव जोंहा बे हांगारखौबोथ' ओ फुननानै होयो जोंनियावबो मोसौनियाव गुङाव फुनो लोगोसेनो मोदोमफोरावबो फुननानै होयो बेबायदिनो थुखैनो लाङो ओ थुखैनो लांब्लाथाय जोंना मेथाइबो खनो आरो मेथाया लाव जा फान्थाव जा बेबायदि मोनसे मेथाइ दं आरो ना नोंथाङाबो खोनाबाय जानांगौ बे मेथाइखौ औ बेखौ खननानै मोसौखौ औ ओ दैमायाव थुखैनो लाङो आरो थुखैनानैहाय बै सानखालि मोसौखौ जोङो ओ गोबाङानो आगारनानैबो होयो आरो गोबाङा सुबिदा गैयैफोरा ओ ओ खानानैबो दोनो आरोना दुब्लियाव बेनिफ्राय बेनि उनावहाय मोनाबिलियाव लाबोनानै मोसौखौ गोदान फागा एबा गोदान दिरुं खा खाना खायो आरो बेबादिनो मोस बैसागुआ जोंना जोबलाङो बेनि उनाव ओ से खालारनिफ्राय मानसि बैसागुआ जागायो मानसि बैसागु बुङोब्ला जोङो फुङावनो बयबो सिखारो सिखारनानै गासै बेखौबो एसे न' बांफोरखौ साफा खालामो लिरो बेनि उनावहाय न'खराव एसे फुजा होस्राङो फुजा होखांनायनि उनावहाय ओ उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमो आरो मान खालामो बेनिफ्राय गेदेराबो उन्दैनो बोर होयो लोगोसेनो न ओ गोदान बोसोरनि मुङाव गोदान सिजोमफोर होनाय नुयो आरो बेबायदि बेनिफ्राय अखानायैय निफ्राय नाया जागायो बैसागो मोसानायाव बुं ओ जों बुंनो थाङोब्ला गासिबो मायो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बेबायाददि आरो आरो अबेबा बोसोराव आलदा आलदायबो मोसानाय नुयो जोङो ओ बैसाग बैसागु फोरबोखौ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनायखौ फोजोबथ'नोसै नामा अब्ला
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ